औ नोंथां खोनादोंना? औ औ औ खोनादों नोंथां।
औ ओ नोंथांआ फ्रि दङ ना?
फ्रि नोंथां।
औ ओ आं नोंथांखौ कल हरनाय जाहोनानो जाहैबाय जे नोंथांजों आं दिनै फंनै- सो आयदानि सायाव सावरायनायदोंमोन सावरायजागोन ना?
औ औ सारायनो हागोन नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला आयदायानो जाहैबाय जोंना जे देहा। देहाखौ जोङो माने माबोरै जोथोन लाखिनांगौ एबा माबोरै नायबिजिरनांगौ लोगोसे आरो गोदोनि समनि मानसिफोरनि देहाखौ लानानै एबा आथिखालाव माबायदि सोलायनायखौ नुदों जोङो बेनि फारसे नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ आं फोरमायग्रोनोसै नामा नोंथां। औ बिदिब्ला जों देहाखौ सरासनस्रा सावस्रिखौ जों माबोरै मोजां लाखिनो हायोब्ला जोङो नोंथां बुङोब्ला ब्ला जों जोंनो-जोंनो नांगौ खिनि उन्दुनायखौ नांगौ नङा होमबा नोंथां। जोंहा मोनायाव आद घन्टा उन्दुनो नांथारगौ गोनांथार जोंनि देहानि थाखाय नै घन्टा उन्दुथारनांगौ देहानि थाखाय आरोबाव जोंहा देहाखौ मो मोजां लाखिनो थाखाय जोंहा फुंनि समाव थाबायोब्ला एबा बेयाम एक्सारसाइस खालामोब्ला मोजां जायो नङा होमबा नोंथां औ आरोबाव आरोबाव सरासन सनस्रायै जोङो फुं आं फुंनि समाव जे हाग्राया निहोरसिनाय निहोरसिनायाव जोङो थाबायोब्ला जोङो बिराद मुलाम्फा मोननो हायो नङा होमबा नोंथां? जेरै जोंनि देहाया फ्रेस मोनो। साफा मोनो गोसोखौ साफा स्रां मोनो रेजें मोनो देहा खौ मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां बिनि थाखाय जोङो सरासनस्रायै देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय बुङोब्ला जोङो खामानिफोरखौ जेनबा जोंनि नांगौखिनि खामानिखौ दैडलि लाइफ आव जों जा मावो हाग्रा एवनाय बन सिननाय बा बेफोरखौ मावोब्लाबो जोंनि देहाया मोजाङै थायो नङा होमबा नोंथां आरो जोंनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय जोङो नांगौ बिबांनि दै लोंनांगोन आरो नांगौ बिबांनि जाग्रा मुवा मुवा बेसाद जानांगोन नङा होमबा नोंथां
औ
बेजों सरासनस्रायै जोंनि देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय जोंहा गोबां रोखोमनि जानांगौ लोंनांगौ नङा होमबा नोंथां जानाव जोनाव जोंनि देहाया जोथोनै लाखिनो थाखाय जोंहा बेफोरबायदि हाबाफारिखौ मावनांगौ एबा जानांगौ लोंनांगौ जायो नङा होमबा नो नोंथां आरोबाव सरासनस्रायै जोङो आङो नोंथांनो गगामनाय आरो लोमजानायखौ माबोरै फाहामो होनोब्ला जों जोंनि आं जोंनि मिथिबोनाय बर'नि गोदो-गोदायनि सुबुंफोरनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय माखासे फरमुलाफोरखौ आं
खोनादोंना नोंथां औ बिदिब्ला फोरमायनि गगा मोननाय आरो गगा मोननाय आरो लोमजानायफोरखौ जोङो माबोरै फाहामनो हायो होननानै बुङोब्ला जोंहा गगा मोननायखौ मोनथाम मोनब्रै आदबनि गेजेरजों जों फाहामनो हायो मानो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो दै गुदुं फुदुंना नै
औ
बेखौ फुदुंनाय जायो नङा होमबा नोंथाङा फुुदुं फुदुंखा खांनायनि उनाव जेब्ला खांनायनि जेब्ला गोथां जोङो बेखौ फुननानै लाजायो थां जोंहाब बे थाव गोथांखौ फुन थांनाय जायगायाव जोंहा गोदोनायाव सि खाथेनानै लानाय जायो मानो होनब्ला जोंहा गुजुनाय एबा गगा मोननाय जायोब्ला बेबायदि थाव गोथांजों नाखानानै फुनोब्ला जोंना देहाया गुुदुं थायो नङा होमबा नोंथां
औ औ
जोंना गगा मोननाय गुजुनाया लासै लासैनो खमायलाङो नङा होमबा नों नोंथां गोमालाङो आरोबाव जोंहा आरोबाव जोंहा गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबाय थानाय ओंख्रि जायो नङा होमबा नोंथां जेरै
उम
मानिमुनि बायदि बायदि रोखोमनि मुवा होनानै दाउ दैखुरा फिसाखौ सिथारनानै बिदि फुदुंनानै जोंहा लोङो नङा होमबा नोंथां जायखौ बिदै लोङो जोङो बानायनानै जायखौ जों गगा फुदुंनो थाखाय लोंनाय जायो गुजुनाय खमायनो थाखाय लोंनाय जायो बेफोरबायदि फरमुला बेफोरबायदि
आदबजोंबो फरमुलाजोंबो जोङो गगा मोननाय एबा लोमजानायखौ खारहोनो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ
आरोबाव जोङो सरासनस्रायै गावनि देहाखौ मोजां लाखियोब्ला गोबां मुलाम्फाबो मोननो हायो जोंना बेफोरबायदिजोंबो जानाय आरो लोंनाय नांगौखिनि नङा होमबा नोंथां नोंसो नोंथांमोन नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांमोननि ओनसोलजों गगा मोनोब्ला माबायदि बोरैसो खायो एबा माबोरै फाहामो गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां बिदि गगा मोननायनि गिबियावनो आङो देहाखौ माबोरै जोथोनै लाखिनाय बेनि सायाव एसे फोरमायग्रोनोसै दा जोङो देहाखौ माने मोजाङै लाखिनो थाखाय एबा अरायबो गोजोनै लाखिनो था खाय जों जेब्लायबो माने ओ फ मोननैसो बायदिसिना दानि समावथ' जोबोद बेराम आजार जेबा बेफोर बायदि ओ जेबो बायदिसिना खामिनि थाखायनो बायदिसिना बेमार आजारखौ जानायखौ नुयो नङा होमबा नाथाय गोदोनि समखौ लानानै बुंनो थाखाय थाङोब्लाथ' ओ गोदोनि समनि मानसिफोरा बांसिनानो माने जि मुवा जानाय लोंनाय बाबो बायदिसिना गुबुनबाबो बिथांमोना माने मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै जायोमोन जेरै दा मैगं थाइगंनि बेलायावनो बुंनो थाङोब्ला दा मानिमुनि एबा धर' फल बा दिंखिया बायदिसिना गुबुन गुबुन मैगंफोरफोरखौ गोदोनि समावहाय दानि समाव जेरैबायदि मुलि बायदिसिना हायो नाथाय गोदोनि समाव बेफोरबायदि मुलि बायदिसिनाखौ बाहायामोन मिथिंगानिफ्राय एबा हाग्रानिफ्राय जि मोनो बेखौनो जायोमोन आरो बेनि थाखायनो बिथांमोननि देहाया एसेबां लोरबां नङामोन लोगोसे आरो बिथांमोना आबाद मावनाय समावबो जोबोद माने हाललिजोंनो हयोमोन नालाय जोबोर खस्थ'बो खालामोमोन लोगोसे आरो जेसेबांखि जायामानो बिथांमोना दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव थांनायसिमाव बिथांमोना थाबायनानै थांदोंमोन बांसिन बिनि थाखायनो बिथांमोननि बिथांमोननि देहाया बेफोरबायदि गाज्रि नङामोन एबा एसे बेसेबां लोरबां नङामोन आरो बेनि थाखायनो बिथांमोना जोबोद माने दानि समाव जेरैबायदिहाय जोबोद साखा फारा जानांगौ एबा देहाखौ जोथोन लाखिनो थाखाय बायदिसिना गुबुन गुबुन मुवा जानो गोनां जायो नाथाय गोदोनि समाव बेफोरबायदि जे नियम खान्थि मावामोन नाथाय बिथांमोनहा जोबोद माने मावोमोन लोगोसे जानाय लोंनायनि बेलायावबो बिथांमोना मि थिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै जायोमोन बेनिखायनो बिथांमोना देहायारिफोरा जोबोद गोगोममोन आरो गोहो गोरामोन आरो दानि बेलाखौ बुंनो थाङोब्ला ओ बांसिनानो जोङो माने न'खर बायदिसिना मावालासिनो हाथाय बाजाराव फालांगि खालामनायनि थाखाय बेनिफ्रायनो जोङो बायनानैनो जानायहो ओ माने जेबो माने जोंना माने हासार बायदिसिना बाहायो एबा मुलि बायदि मेडिसिना बाहायो नालाय बेनि थाखायनो जोंनि देहाया जोबोद दुरबल एबा जोबोद माने बांसिन मेंनाय एबा बायदिसिना देहायारिया हामा जायो आरो बिनि थाखायनो जोङो बेफोरखौ गोजोनै लाखिनो थाखाय बायदिसिना गुबुन गुबुन दानि समाव माने जोथोन लानो लागा जायो जेरैबायदिहाय जोङो फुङावनो सिखारनानै गावनि देहानि एनारजिखौ मोजां मोननो थाखाय जोङो गिबियावनो दै दौरु लोंनाया जोंनि देहानि थाखाय मोजां नङा हबा लोगोसेनो आरो जानाय लोंनायनि बुंनो थाङोब्लाबो जोङो बेफोरबायदि माने हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोब्लाबो माने बेखौ जोङो एसे नायै हसि जानानै एबा बेखौ इसे मेनटेन खालामनानै जानाया जोंनि माने ओ खामानि आरो नङा होमबा? दा मैगं थाइगंनि लानानै फिथाइ सामथाइनि बेलायावलासे जों बायदिसिना गुबुन गुबुन जानाय लोंनायखौ माने गासैयावबो मुलि बायदिसिना हासार बायदिसिनाखौ बाहा खौ नुनो मोनो नङा होमबा बेनि थाखायनो जोबोद माने जोथोन लानोलागा जायो लोगोसे से बिनि गेजेरजोंबो मालाबा माने बेमार आजार बायदिसिना गुबुन गुबुन रोखोमनि जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा देहायारिनि फारसे बुंनो थाङोबा लोगोसे जोङो दानि समाव बेयाम बा य'गा बायदिसिना गुबुन गुबुनखौबो खालामनांगौ लोगोसे जोङो थाबायनोबो नांगौ बिदिनो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोङो फुंबिलिनि गोजोन सुदेम बारखौ जोङो लानो नांगौ लोगोसे अरायबो जों गोजोनै थानो थाखाय बायदिसिना खामानियाव नख'रनि खामानियाव हेफाब होनाय लोगोसे गुबुन गुबुन खामानियावबो जोङो ओ माने मावनां नांगो आरो ओरैनो थायाबालासिनो ओ लोगोसे आरो दानि समावथ' बांसिनखौनो साइकेल बायदिसिनाखौ सालायनायखौ नुवा नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
ओ बेफोरखौ माने ओ हुदाखौ लाखिनांगौ आरो जोंनि देहाया अब्लासो मोजाङै थायो होननानै आं सानो आरो नोंथां औ
जोंना सरासनस्रायै औ नंगौ नोंथां सरासनस्रायै साइकेल सालायनाया गोनांथार नङा होमबा नोंथां मानो मानो होनोब्ला साइकेल सालायनायाबो जोंनि देहायाव बिराद गोहोम खोख्लैयो नङा होमबा नोंथां जोंना साइकेल सालायो अब्ला जोङो जोंनि आथिंनि बोलोजोंसो जोङो साइकेलखौ सालायनानै खारहोनांगौ नङा होमबा नोंथां बिनि थाखाय बिनि थाखाय ओंखायनो जोंहा आथिङाव मोनसे
उ औ
लिरथाय फैयो नङा होमबा नोंथां मिथिंगा नङाहोमबा नोंथां जाउनाव जोंहा मुलाम्फा जायो होमबा नोंथां जोंना माखासे जमायनानै थानायबा बे आरो रोदानि थैफ्रा खारसारनांगौमोन नङा होमबा नोंथां जायखौ जों साइकेल
औ औ
मोदोमा ओरै आनि मो ओरै गंसे बोलो होनानै आ बोलो जेलाय बेयाव रानसारनाय बायदि जायो नङा होमबा नोंथां जाउनाव थैनि बिबां थैया जमा जानानै थानाय थैफ्रा खारसारनो हमो नङा होमबा नोंथां जाउनाव जोंनि देहायाबो मोजां थायो नङा होमबा नोंथां औ आरोबाव
औ
आरोबाव नोंथाङा बुंदों देहानि देहायाव जोंहा सरासनस्रायै बुंनो थाङोब्ला जोङो खामानि न'नि खामानिफोरखौबो मावनानै लायोब्ला गाव गावनो बिराद मोजां जायो नङा होमबा नोंथां जोंना दे देहायाबो मोजां थायो बेजों लोगोसे नङा होमबा नोंथां गोलोमदै गयोब्ला जोंहा मोदोमनिफ्राय गोलोमदै गयोब्ला जोंहा देहायाबो मोजां थायो लोमजाया साजाया जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ
मानो होनोब्ला जोंनि जानाय आरो माखासे जानाङि बेसा जायो आरो दानि आबादफ्रावथ' गोबां रासायनिक हासार होनानै बानायो नङा होमबा नोंथां? जाउनाव जोङो बा जानानै जोङो गोबां रोखोमनि बेराम जानो हमगासिनो नङा होमबा नोंथां?
औ।
दानि बांसिन रासायनेक मुवा दान दानियाथ' आरोबाव बांसिनानो आबादखौ रासायनिक हासारफोरजोंसो मावनाय जायो नङा होमबा नोंथां? गोदोनि समावथ' जोङो। आबाद आबादफोरखौ गोबोरखि हासार एबा दाउखि दाउखि एबा ओ बोरमा खिफोरजोंसो मावोमोन नङा होमबा नोंथां बिनि थाखा जोङो जोंहा गोदो गोद दायनि समाव जेबो बांसिन बेराम जानायखौ नुनो मोनामोन आरो गोदो गोदायनि सुबुंफ्रा गोबाव गोबाव सम। हालागै जों जोरनायखौबो जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ। औ नोंथां ओ समाबो जाना फैबाय दिनिनि आयदाखौ बे खिनियाव दोनथनसै नामा?
औ औ औ जागोन दे नोंथां गोजोन्थों। गोजोन बेलासि।